अ होमबा जोङो दिनै एसे जोंनि मोनसे टपिक लानो नामा जों बर' हारिनि माने आबाद मावनायनि सोमोन्दै रायज्लायनाय सावरायो नामा दिनै जोंनि बर'आ मा रोखोमै आबाद मावो मा मा खेथि मावनाय मावो बेफोरनि बागै सावरायो नामा नोंथां
औ नोंथां सावरायजागोन औ
दे होमबा जोंथिंजायहाय ओ मा मा रोखोमनि आबाद खालामनाय जायो आं बेखौ एसे सावरायगोरोसै ना नोंथां
औ दे नोंथां
जोंनि जोंनिथिंहाय माने ओ दैजलां मेसें मोननैबो बोथोर बोथोराव माने जोंथिं आबाद खालामनाय जायो दाथ माइ बोथोर माइ गायनाय बोथोर दैज्लां बोथोर आरो मेसेङावबो जोंहा खालामखांबाय आबाद खालामखांबाय आरो दा दैज्लांनि आबाद जालायबाय दा बे दैज्लांनि आबाद होनोबा जोङो दैज्लाङाव बांसिन जों माइखौनो आयो आबाद मावग्रोनाय नुनो मोनो नङा होमबा नोंथां
औ
माइयानो जोंनि माने आबादारिफोरनि थाखाय बर' हारिनि थाखाय खायबो आगोलनिफ्रायनो सोलिबोखानाय बे जोंनि आबादजोंनो जों न'खर न'खर फरियाल माने फेमिलिखौ जोङो न'खरनि न'खरखौ खुंबोखानाय आबाद जोंनो आगोलनि समावथ साख्रि बेबायदि सारभिस बिदि मावनाय थ गैयामोन गोदोनिफ्रायनो खेथि मावनानैसो जाबोनाय खेथि मावनानै जोंसो सोलिबोनाय न'खर फिसा फिसौनि फरायनाय लिरनाय न'खरनि नांगौनि लोमजा साजानि बाहायनाय गासिबो जोङो खेथि जोंसो जोङो सोलिबोखानाय आगोलनिफ्रायनो दा दासिमबो बेयोथ दङ जोबाखै बेयो सोलिलांबाय थागोन आरो माने दा जों माइ गायनाय होनोबा जों माइखौ मारै गायजेनो मारै माइखौ खेथिखौ जों मारै बानायजेनो बेयो जाहैबाय जों दा फार्स्टआवनो जोङो माइ गायनोबा जोंनो हा नांग्रोगौ जायो
औ
बिनिफ्राय आरो जोंनो माइलि नांगौ जायो माइ गायनो थाखाय माने गोदोनि आबै आबौमोननि टाइमावथ माइलिखौ माइ जिथिया बै बोसोराव गायनाय माइखौ माने मोजां मोजां बिदांखौ बासि बासि माने जोलै हिसाबै दोनोमोन आरो जोंनि आबै आबौ गोदोनि टाइमाव बिदि दोननायखौ जों नुनो मोनोमोन आरो माने मोजां मोजां माइ बिदां मोजां मोजां गो गो गोलाव गोलावखौ बासि बासि बासि दांसे दांस्रि मोजांङै बासि बासियै आबै आबौमोना बेखौ बेखौ जोलै हिसाबै आलदाखै दोनोमोन आरो बेखौ दोननानैनो आरो फैगोन बोसोरनि थाखाय बेखौनो माइलि बनायना माइलि बानायनानै बेखौनो माइ गायनो जुरिजेनोमोनो आरो दा बे माइलिखौबो जोङो माइ जोलैखौ बासिनानै लाग्रोबाय मोजाङै फोराननानै दोनबाय दोनखांनानै उनाव बिनो गायनाय बोथोर फैयोबा जोङो फोनायनि सिगां जोङो सानथाम बा सप्तासे जोङो दैयाव सोमनानै दोनग्रो बस्थायाव खाथेनानै बिनिफ्राय आरो बस्थायाव खाथिनानै दोनखांनानै जोङो बेखौ बोखांफिननानै माने बस्थाखौ खुलिनानै आरो माने मोजां माने बुस्था हथायावनो आरो लखबनानै दोनफिननाय जायो बेनिफ्राय बेखौ गाजा बेरहोयो आरो गाजा एसे एसे बेरहोयो। बेनिफ्राय जोङो माने खोथिया फोनो थाखाय लाङो। दा बे खोथियाखौ फोहैनायाव बबो जोंनो हाखौ जोङो मोजां खालामनानै लाग्रनांगौ जायो। फार्स्टआवनो जोङो हाखौ आलि दानस्रांनानै लाग्रो आलिखौ मोजां दाननानै फोनानै लागोरो। बेनिफ्राय आरो फोखांनानै ट्रेक्टर गोदोनि जनाव गोदोनि समावथ' मोसौजों एवोमोन दानि जुगावथ' मोसौजों बारा बेब'हार खालामनाय जाला। गाैबो मेसिनारि ओंखारजोबनायखाय ट्रेक्टरजोंनो होनाय जायो। ट्रेक्टरजों फिनथामसो मोजां हालेवखांनानै बेखौ आरो माने मै होबावो आरो समान खालामबावहोनानैसो हाब्रुखौ दिनैहाय मै होनानै दोननाय समान खालामनाय गाबोनहाय अखानायैै फोहैनायखौ नुनो मोनो आरो।
औथ'
खांनानै आरो मास मोनसे बेखौ नेनाय जायो मास मोनसेयाव खोथिया जौगोन देरगोन। बेफ्राय मास मोनानसेनि उनावखोथिया रायोबा जोङो बेखौ फुनानै जोङो मोननै रोखोमनि गायो जोङो माइ गायनायाबो बे
औ
खोथिया मोनसे गायो खोथियायैनो मोनसे गायनाय जायो। खासिया खौ जोङो माने खोथियाखौ फुनानै खासिया हिसाब गायनायखौ माने जोङो गाय गुबै गायनायफोरसै गायनायखौथ' जोङो एसे एसे दोंथाम दोंब्रै होनानै गायनाय जायो। ओमफ्राय खासिया होनोब्ला जोङो मुथा मुथा बुरजा बुरजा लानानै गायनायखौ नुनो मोनो। बे खासियाखौ जोङो दल ह हानि थाखाय बाहायनो हसा होननायखौ गायनाय जायो आरो बे मुथ्ला मुथ्ला गिदिर गिदिर होनानै। खाथि खाथि खाथि जायोबो खासि जालाय बे जों दलहानि थाखाय दलहा हायाव गायनो होननानै बे दोननाय जायो गायनानै। दब्लायसे दब्लायनै बिदि गायनानै दोननाय जायो खारन माने गहा हाया माने दैया गोबां थानायखाय माने लोमबाथाय थैयो नालाय गाहाय बोथोराबा बेखौ फुदौनो थाखाय जों खासिया गायनानै दोननाय जायो खासिया गायनानै दोनबा माने गोजौ गोजौ जौानै थानायखाय आरो गोराबो जानायखाय बियो दै लोमबाबो थैया आरो थाबनो थैया थैहोनो हानाय जाया आरो खोथियाबो गोजौ जानायखाय दैयाव गोदोयो आरो।
औ औ औ
गायनो थाखाय बिदि खालामनाय जायो ओमफ्राय खोथिया हिसाबै जायो। खोथिया हिसाबै गायनायबा जोङो माने बोर हायाव खोथियायैनो राय मै गायनाय जायो खासिया गायनाय जाया।
औ बिदिब्ला नोंथां नोंथांनि समादो जाबायमोन।
औ दे नोंथाङा दा औ फोरमायनाांसिगोन दे सावराय
माइ गायनायखौ
अ अ आबादनि जाय जाय बेखुनु मा आबाद दोननो नोंसोरदि मा आबादा सोलिबाय दं? मा आबादा बांसिन सलियो।
जोंनि ओनसोलाव सोलिग्रा आबाद होननानै बुङोब्लाथ' जोंहा ओ बेसर बेसर फोनाय आरो माबा माइ माइखौबो गायो ओमफ्राय सिबिं सिबिं आबाद आरो फाथो आबाद आरो मैगं थाइगंनि आबादफोर बेखौनो बुजियो आरो। ओमफ्राय जोंहाथ' दा दैज्लां बोथोराव मोनग्रा मैगं होननानै बुङोब्ला जोगोनार खुमब्रा आरो आ भिन्दि भिन्दि फोरला जिंखा मैथा आरो बायदि बायदि गोबां दं आरो आरो बे बे आबाद मावनायाव जोंहा ओ गोसोब आबादावनो जोंहा माने एवनाय आं हाल एवनाय थायो दानि दिनावथ' ट्रे ट्रेक्टर खौहाय ट्रेक्टरजों हालेवनाय जायो। नाथाय गोदोनि समावहाय ओ ओ नांगोलखौ बाहायनाय नुनो मोनदोंमोन आरो नांगोल बे खौ जोंहा दंफांजोंनो बानायनाय जायो आरो गोदोनि समाव जिहेथु बर'फ्रा मिथिंगायाव मोननाय मुवा बेसाद फोरनि सायाव बांसिन सोन आरो हिसाबै आरो औ नांगोलजों हाखौहाय मोजाङै एवग्रोनानै लानाय जायो आरो सोब आबादावनो आरो ओ बिनिनो आ बिदि माइ आबाद सिबिं आबाद आरो फाथ फाथो आबादनि थाखाय जोंहा ओ गोरानै हाल एवनांगौ जायो माइ आबादनि थाखायथ' जोंहा माबा हाब्रु नांगौ जायो हिसाबै जोंहा दै नांगौ जायो नाथाय बे थर सिबिं फाथो आरो बिदि मैगं थाइगंनि आबाद मावनाय समाव जोंहा माबानि हानि दैनि गोनांथि जाया आरो बेखौहाय गोरान हायावनो गायनाय जायो आरो बे गोरान हायावहाय हाखौ एवनानै नांगोलजों हालेवनानै बिनि उनावहाय बिनि माब मा सायाव सिगाङावहाय जेनाखि हाग्राफोर रज'यो बेखौहाय ओ आरो माबाजोंहाय मैजों बोनानै नङाखि ओ हासिनिफोरजों हनानै आराम सावनाय जायो आरो सावखांनानै जेब्ला बे हायावहाय हाथरफोर दङब्ला हाथरफ्राथ' थाखायोआनो बे हाथरखौहाय गोराथारबा बिदिनो थांगोनफोरजों देफ्र्रुबाय नङाबा गुरैफोरबा मै होनानै मै होनानै सिफ्रुबाय औ बेबायदि खालामो औ बेबायदि खालामनानै जेब्ला हाया फोमोनो माबानाय जायो आरो समान जायो होमबा बेवहाय आबादनि बेगरफोरखौ फोनाय जायो आरो थिग बेबायदिनो माइनि आबाद माइनि आबादाव नि थाखायथ' जोंहा ओ नांगोलजों एवनाय समावहाय हाखौहाय ओ खेबथाम ना बिसिबांबा एवनाय जायोनो जायफोरनि नामखौहाय खारायनाय सामार जोनाय बर' होनाय ओमफ्राय जोबनायाव फोमोननाय होननानै बुङो आरो बां औ ओमफ्राय बांद्राय हा गोराथारबा जेनेबा खाग्रायनायखौनो खेबनै गाहाम खाहा माबानांगौ एवनांगौ होननानै बुङो आरो बेनि अ बेनि उनावहाय बे हायावहाय ओ खारायखांनायनि उनाव दैखौ माने सोथुमनानै दोननाय जायो आरो ओमफ्राय दैया सोथुमोबा माने बे हायाव थानाय जोंहा माबाफोर हाग्रा बंग्रा रज'योना बेफोरो माने सेवलांबाय आरो एवनानै बेवहाय दै सोमोबा ओमफ्राय बे आराम हाब्रु जाबाय आरो जों माइ ओ आबादखौ हाब्रुआवहाय मावो हिसाबै ओमफ्रायो बिनि उनावहाय जेब्ला ओ फोमो सामार होनाय बर' होनाया खौ एवखाङो जेब्ला फोमोनो होमबा ओ खोथियाखौ फुनाय उम जायो आरो फुनानै गायनानै गायनाय जायो आरो गायना ओ ओमफ्राय गायखांनानै बेबायदिनो गायै गायै गायखांनानै बिदिनो माखासे नेमखान्थि दं मा नांगाल जांख्रा बायदिसि ना खालामनाय जायो जोंनिथिंजायहाय बै खासि या गायनायखौहाय सिगांनि समावसो नुनो मोनोमोन आरो दा जोंनिथिंजाय खासिया गायनाया सोलिला खौनो बुंजायो नुनो थांला आरो बे खासिया गायनाय नेमखौ आरो गोदोनि समावहाय माइखौहाय ओ भाद्रमा दान जोबजासिमहालागै गायो होननानैहाय खोनायोमोन आरो ओमफ्राय दा थ' बिदि जाला दा नै जोंहा सावन दान फैनायनि सिगांनो सोरबा सोरबा गायखांबाय आरो गोदोनि समावहाय माने आगजुफोरा बारा जौगाखाङाखैमोन नालाय जेरै ट्रे ट्रेक्टर पावार टिलार बायदि बायदि माने बिगियानारि आगजुआ गैया हिसाबै जोंहा नांगोलजोंनि जिग' जिग एवनांगौ हिसाबै जोंहा ओ गोबाव सम लायोमोन आरो नोंथां बिदिब्ला नों थां जोंना समाबो जाबायना औ बिदिब्ला औ उनाव रायलायफिनसै नामा नोंथां औ गोजोन्थों नोंथां औ औ